हेलोव औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ- खोनादों- खोनादों
औ
औ
नोंथां
औ
सानदोंमोन।
औ- औ- सावरायजागोन नोंथां
औ- नोंथाङा मा- मा ओ- मुवा बेसादजों नाफोरखौ हमनो हायो। ना बा- हमो बेनि सायाव फोर- फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ- औ- ओ- थारैनो ना ना होनना हमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा आथिखाल गोबां रोखोमै जोङो ओ बायदि रोखोम आदब खायदा खालामनानै जोङो ना हमनाय एबा ना सारनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा गोदोनि फ्रायनो एबा दासिमबो ओ ओ जों नुनो मोनो ओ जोंहा नुनो मोनोमोन गोदोहाय ओ फल' जेरै जेखाइ ओ सेन बायदि बायदि रोखोमै जोंहा ना हमनायखौ जों नुनो मोनोमोन जेरैहाय जों नुनो मोनबावोमोन ना हमनाय होननानै बुङोब्ला दैमा दैसाफोराव ओ बायदिसिना रोखोमनि जे बाहायनानै जोङो ना सानाय एबा ना हमनाय आदब खायदाखौ जों नुनो मोनोमोन जेरैहाय जोंहा ओ जे बायदि जे जेरैहाय आस्रा जे सिशब जे बायदि बायदि रोखोमनि जे फोरजों जोंहा ना हमनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय ओ दा ओ जोंनि न'खरफोराव एबा न'नि फुख्रिफोराव ओ बायदि बायदि रोखोमै जोङो ना हमनायबो नुयो जेरैहाय ओ लाङि लाङि सानानै जोंहा ना हमनाय आदब खायदा नुनो मोनो। ओ जेरैहाय आस्रा जे बेनि उनाव ओ ना हमनाय बुङोब्ला जोङो ओ जोंनि जा नाला एबा जाम्फैफोराव जोंहा ओ थेनानै ओ नालाखौ थेनानै सारनानै जोंहा ओ सिलिफोरजों सार गोरनानै ओ जोङो बै नाफोरखौबो हमनाय आदब खायदाखौ नुनो मोनो। दा बेनि अनगायैबो आथिखाल ओरैबायदि नुनो मोनदों जोङो ओ जाबादि जेखौ जों बुङो बोरसि नङा होमबा नोंथां? बोरसिजों जोंहा ओ बनायखौबो जों नुनो मोनो जेरै जोंहा आथिखाल गोबां ओ दामि दामि एबा गोबां रोखोम खोमनि बोरसि ओंखारबाय बायदिसिना रोखोमनि बायनानै मोननाया थायो जोंहा हाथाय बाजारफोराव दा- बेफोरजोंनो जोङो ओ बोननानैबो जोङो नाखौ मोननो हायो ओ बेनि अनगायैबो जों खायसे खायसेखौ ओरैबायदि नुयो ओ ओ जायखौ जों बुङो आउथार नेट नेटजों जोंहा ओ बोनानैबो ना हमनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
थिग बेबदिनो बायदि बायदि रोखोमै जोंहा ना हमनाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों हा आइजोफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जे आखाइजों बिथांमोना ओ दुब्लि फोथार फोराव एबा ओ बायदिसिना दंग'फोराव बिथांमोना ओ जेखाइ खबाय लानानै गुरै गुरै एबा गावसोरनो गुरनानै ओ खबयाव सोनानै लाना फैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नाफोरखौ। थिग बेबादिनो जोंहा बेनि अन गायैबो ओ गोजोम गोजोम दांग्रुम आखाइजों दांग्रुमै दांग्रुमै हमनायखौबो जों नुनो मोनो नाफोरखौ नङा होनबा नों
अ नंगौ नोंथां
दा थिग बेबदिनो जोंहा बायदि बायदि रोखोमै बायदि बायदि आदब खायदा जों नाखौ गुरनाय एबा ना हमनाय ओ बिखान्थिफोरखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा जायगाफोराव औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा ओ नुनो मोनबावो दैमा दैसाफोराव ओ जोंहा जाहाज सा सा नाव सा सा थानानै जोंहा ना सारनाय बिखान्थिखौबो जों नुनो मोनो गेदेर गेदेर आदब खायदा बाहायनानै बिथांमोना बायदि रोखोमनि ना जोङो सागोर एबा लैथोमानिफ्राय ना हमनाय बिखान्थिखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां,
औ नंगौ नोंथां
औ औ दा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? ना हमनायनि जा बिखान्थि आदब खायदाफोर माबोरै हमनाय जायो औ औ औ,
ओ जोङो गोदोनिफ्राय नायोबा, ओ ना हमनायाबो मोनसे मैहुर खालामनायजोंनो ओ सोमोन्दो गोनां
औ औ
जोङो गोदो
औ औ
सेन सेनजों हमोमोन सेन सानानै हमो बेनि उनाव ओ बे मा होनो खा खखा खखाजोंबो जोङो नाखौ हमनो हायो बेनि उनाव जों खाखिजोंबो हायो। बिदिनो ओ मा माखासेआ नों नोंथांमोननिजोंनो नोंथांमोनहा नोंथांमोनहा जेरैहाय हमो नाखौ, जोंबो बिदिनो हमो औ, जेरै दा जोङो ओ सेनफोर जेब्ला जोंनियाव दै जायो अब्लाना जोङो, सेनखौ सायो औ बेनिफ्राय जोङो जेब्ला जोङो माने, खखाबो दङ खखाखौ जोङो खखाखौ जोङो जेब्ला दैया माने एसे गोजौनिफ्राय गाहायथिंजे फैनाय बिदि जायगायाव जोङो खखाफोरखौ सायो। बेनि उनाव नोंथाङा खाखिखौ नुफेरबायना?
औ औ नुफेरबाय,
औ ओ खाखियाबो मोनसे ना हमग्रा ओ बे आइजें, ओ जेरै खखा बायदियानो नाथाय, खखानिसाय फिसासिन जायो आरो जेराव बेखौ ओ माइ फोरा एसे गोजौ गोजौ जाबाथाय बेखौ माने बे दुब्लिनि आलिफोराव हा खौ एसे हाख'नानै बेयाव सायो आरो जों बेजोंबो नाख औ जों नाखौ बेजोंबो हमनो हायो बेनि उनाव जोङो जग जंगर फोरजोंबो नाखौ हमनाय नुयो जंगरजों सुनानैबो जों नाखौ हमनो मोनो, बिदिनो जोङो गोबां ओ, गोबां ओ माबाजों आयदाजों नाखौ हमनो हायो आरो नोंथाङाथ' द नोंथाङाथ' दहै बुंलांखांबाय जेरै हिनजाव हिनजाव, फोरा जेरै जेखाइ खबाइ लानानै जमा जमा मारैबा बिलोफोराव नाखौ हमो जेन बेजों जेखाइ नङाबाबो ओ माजों आखाइजोंनो, आखाइजों ज' ज' माने बेन्थेनानै हमो बिदिनो माने गोबां आयदानि जों नाखौ हमनाय, नुनो मोनो आरो बिनि उनाव नोंथाङा फल'नि खोथाखौ बुंबाय, फल'आव फल'जोंबो नाखौ हमनो हायो जेराव दैमाफोराव, ज' ज' ओंखारलायनानै खेबसेनो माने ज' माने नाखौ बेजों जोबै जोबै हमो हमना,
औ औ औ नंगौ थारैनो नंगौ
बिनि बो नोंथा बुंदों सनानै ज माबेबा फु ज फोरखौ जोंङो ओ थेस थेस ससे ससे खालामनानै जोङो बाल्थिं नाबा सिलिफोरजों जोङो हमनानै सारनानै हमो बिनि उनाव नोंथाङा बुंखादों आस्रा जिनि खोथा लाङि लाङिनि खोथा बिदिनो जोङो गोबां रोखोमै हमनो हायो नाथाय गोदो जोङो जेरै हमोमोन नाथाय आथिखालाव एसे एसे हनायनि माबाफोरा सोलायबाय आरो एसे आदब आदब खायदाफ्रा सोलायबाय दाना जोङो नुयो सम सम सोरखौबा माहायबा माहायबा नुयो आरो मोनथियोबो जेरै
औ
बोनाबो हमो जेरै ओ मा होनगोन बेखौ कारेन्ट कारेन्ट बाहायनाबो हमनायखौ नुनो मोनो जेरै ना माइ मारैबा नोंङो मा होनो दंफांनि मुराफोरखौ जोङो बे सुनैफोर सारनाबो जोङो माने बेखौ नाखौ हमनाय मोनो आरो बिदि औ बिदिनो जोङो बायदि रोखोम नि आदब खायदाजों नाखौ हमनो हायो बिनि उनाव नोंथाङा बुंबाय बोरसि बोरसिजोंनो जोङो बोरसि बोननानै हमनो हायो बिनि उनाव बोरसि जोङो मोनसे मोनसे आयदा जों नाखौ बोननानै हमनो हायो आरो नोंथाङा थफा होननाय थफा होननाय थफा बोननायखौ मोनथियोना
औ औ मोनथियो मोनथियो
जेरै जोङो खानस्रिखौ जोङो खानस्रि मानै माथामखौ लानानै जोङो बे मोनसे दिरुुंआव नारसो नारसो बेखौ दिरुंजों सुनानै जोङो माने बेजोंनो माइ गोजौ गोजौफ्राव बेखौ बोननो हायो आरो
औ हायो हायो औ
नाथाय थफा थफा बोननायाव माब्लाबा माने खेबसेनो मानै माथाम नायाबो फैफाननायखौ जों नुनो मोनो आरो
मोनानो मोनो औ औ
नोंथांमोननि थिंजाइ नोंथांमोननिथिंजायथ' गोबां ना मोननांगौ मोननांगौ
औ औ औ औ नंगौ थारैनो जोंनिजों गोबां नाखौ जों नुनो मोनो दा दैज्लां बोथोरबो नालाय जोंहा फुख्रिफोराबो लोमस्रावो जोंनि दंगंफोराबो लोमनानै नाथाय थिग बेबायदिनो जोंहा नुनो मोनो जोंनि जोंनि गथ' एबा लाइमोनफोरखौ जोङो बोरसिजोंनो बांसिनै बोननायखौ जों नुनो मोनो ओ बेरे बिदै जा खुमा बायदिसिना सिना खान्स्रिफोरजों औ बोननानै बिथां सें ना गोरिनाा हाग्रानि बायदिसिना खावै ना ना सल बायदि बायदियै
औ आरो ओ खुसियाफोरखौबो जोङो बोननो बोरसि दो बोननानैखौबो हमनाय हमनाय नुनो मोनो।
औ औ थारैनो सैथो बेखौ जोङो ओ गुदुङाव एबा हानि गुदुङाव जोंहा ओ बोरसिखौ सोना हरनानै बोनखांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? औ औ औ औ दा खुसियाखौ ओ माजों बांसिनै बोननायखौ नुनो मोनो नोंथां? माथबजों
ओ जोंथ' एम्बुजोंनो बांसिन बोनो ओ नाथाय सोरबा सोरबा ना बोथियााजोंबो बोनो सोरबा सोरबा खानस्रिजोंबो बोखौ बोननाय नुयो ना थाय जोङो बांसिन माने ओ एम्बु एम्बुखौनो बाहायो आरो खुसिया बोननायाव।
औ औ औ थारैनो।
ओ नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय ओ ना ना ओ ना नोंथांनिफ्राय ना हमनाय ओ मुवा बेसादफोर फोरखौ मोनथिनानै आङो गोजोननाय थाबाय गोजोननाय मोनबाय औ औ दा नोंथां समाबो जाबाय बेनि
जाबाय जाबाय औ औ दे बिदिब्ला। नोंथां गोजोननाय थाबाय औ।